नोंथां।
हेल'
औ नोंथां
हेल'
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ गिबियावनो खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय।
नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दङमोन?
औ नोंथां आं ओरैनो दं नोंथाङालाय?
अ आंबो बिदानोसै ओरैनो जनानै दं आरो। अ अ नोंथां? आं दा नोंखौ खल खालामनायनि जाहोना जादों बे उम आ माबा मोनसे ट'पिकनि सायाव ओरैनो एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादों आरो नोंथाङा जुदि आंनो सम होनो हायोब्ला हागोन ना नोंथां? औ।
जों सान सानफ्रोमबोनि जिउनि सायाव सायानि आयदायाव जोङो रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जों सानफ्रोमबोनि जिउनि ओ माबानो ओब सान फ्रोमबोनि जिउनि अ आयदा दाबा खामानि आरो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा?
औ नोंथां औ नोंथां। ओ खोनादों ना नोंथाङा?
ओ नोंथां खोनादों।
औ सामफ्रोमबोनि जिउ होनना बुङोब्ला ओ जोङो ओ सिखारनायनिफ्राय उन्दुनायहालागै जोङो खामानि मावबाय थानाय। मोनसे खामानि मावबाय थानाय खौनो जोङो साफ्रोमबोनि सानफ्रोमबोनि जिउ होनना बुङो आ नोंथां ओ जेरै आइजोफोरा ओ फुङाव सिखारनानै जेराव खाम ओ खामसालि सिबो, सिला सिबो, थोरसि सुयो, ओंखाम सङो आरो बिदिनो ओ मोसौ मोसा थायोब्ला बेफोरखौहाय नायो आरोना नोंथां। ओ जेराव हा बे खामानिखौनो बे खामानिखौनो ओ जोङो सामफ्रोमबोनि जिउआव जोङो रायज ओ खामानि मावलाङो आरोना नोंथां। जेराव ओ बुंनो थाङोब्ला सानफ्रोमबोनि बुंनो थाङोब्ला जेरै सासे फोरोंगिरिया फरायसालियाव ओ दिनै दिनै फोरोंनो थांदोंब्ला गाबोनबो बा सबनियाबो बा समफोरबो बिदिनो फोरोंबाय था फोरोंला फोरोंनो थाखाय थांनांगौ गोनां जागोन नोंथां। आरो जे फरायसाफोराबो फराय औ फरायसालियावबो जेराव फरायसाफोरा औ सोलोंनो थाखाय दिनै जेरै थांदों गाबोन बो समफोरबो बिदिनो थांबाय थानांगौ आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
सानफ्रोमबोनि जिउ बुङोब्ला बेखौनो बुङो आरो जेराव फालांगिरिफोराबो गावनि न'खरनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय दिनै फालांगि मावदोंबा गाबोन सबनियाबो फालांगि आबाद मावनानै गावनि उदैखौ सुफुंदोंबा बिबदिनो आबाद मावनानै जानांगोन। थिग बेबायदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा। नोंथां जेराव दैज बोथोराव ओ आइजो बा हौवाफोरा जेराव दाउज्ला गिसिरब्लानो हौवाफोरा मोसौ मोसौ होलाङो एबा हालफोर लानानै बा खदालफोर लानानै ओ फोथाराव थाङो जेराव दै दैज्लां दैज्लां जोबागौ मानि बिसोरो फोथाराव फोथारावनो गावनि ओ गावनि दुखु खस्थ'खौ सहायनाङो आरोना मोजां फिथाइखौ मोननो थाखाय गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय
औ
बिदिनो बर बिदिनो आइजोफोराबो बिदिनो ओ फुंआव खामानि मावनानै फोथाराव थांनांगौ गोनां जायो आरो बिदिनो ओ दिनै थांबा गाबोनफोरबो बिदि बोथोरा ओ जेराव दैज्लां बोथोरा जोबागौ मानिजोंबो बिदिनो फोथारावनो थांनांगौ गोनां जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां ओ नोंथांनि ओनसोलावबो बिदिनो ना साफ्रोमबोनि जिउ जेराव ओ ओ मानसिफोरा जेराव साख्रि मावनाय नोंथांमोनहा नोंथाङा इदि नुनो मोन्दों ना?
अ साख्रि मावनायथ' दाब समाव बेबायदि गैथ'वा आरो जाखै बांसिनानो दा दैज्लां बोथोर नालाय बेबायदि दैज्लां बोथोराव दो द बावैसो नोंथाङा होलांबाय दैज्लां बोथोरनि बागै बेबायदि सानफ्रोमबो हाल होलांनाय बा मोसौ होलांनाय फुंसोरांनायनिफ्राय मोनाजासिम खामानि खामानि बेबायदि आरो ना बेबायदिखौनो दासान्दि नुगासिनो सोलिगासिनो
थिग बेबायदिनो सानफ्रोमबोनि जिउ बुङोब्ला खनले खनले खामानि मावलांबाय थानाय बे मोनसे खामानिखौनो मावलांबाय थानायखौनो सानफ्रोमबोनि जिउ होनना बुङो आरोना नोंथां जेराव गोदो गोद दायनि फ्रायनो आबै आबौमोना ओंखाम ओंख्रि संनानै ओ बिदिनो दुखु खस्थ'ओ हाजिराफोर बा साख्रि साख्रिफोर मावनानै आरो बिदिनो आबाद मावनाय फालांगि मावनाय बिदि बेखौ नुबोदोंमोन आरो दाबो दासिमाबो दासिमहालागैबो दं आरो ना नोंथां सानफ्रोमबोनि नालाय औ बेफोर ओ सुबुंफोरनि जिउआव जि दोङो जि खामानि माव मावनाय दं मावनांगौ गोनां दं बेफोरखौ जोङो साफ्रोमबो सानफ्रोमबो मावबाय थानांगौ आरो ना नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां ओ जेरै दा ओ गोजान गोजानाव ओ कम्पानिफोराव खामानि मावनो थाङो जाय जाय फालांगि मावनो थाङो बिसोरो थाङोबा गावसिनि न'खरखौ ओ न'खरनि न'खरनि ओ मानसिफोरखौहाय ओ फोरानना फोरानजा गोरा फोर फोरानजानो गिनानै बिसोरो दुखु खस्थ' मावहैयो आरो ना गोजानाव जेरै जाय बायराव ओ गोजान गोजानाव दावबायहैयो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो बिदिनो ओ दाउ माबानांगौ ओ थांनां खामानिखौ मावनांगौ गोनां जायो आरोना बे मोनसे खामानिखौनो जोङो गावनि ओ गावनि उदैखौ जोङो सु फुंनो थाखाय लामा मोना आरोना नोंथां ‌। जोङो राहा नागिरनां आरो बिदिनो साफ्रोमबो साफ्रोम बोनि औ नोंथां साफ्रोमबोनि जौ बुंङोब्ला इदिनो उन्दुना
इलाव हेलौ नोंथां। लाव
खोनादना नोंथां?
औ खोनादों दे।
खोने औ नोंथां औ ‌। बिदिनो उम जेराव दा जोंनि बिमा-बिमा बिफाया जेराव ओ दा जोंखौ खस्थ' खालामनानै नायबाय दं। जों उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो फेदेरदों फोलावदों जेरैहाय बिसोरो सानफ्रोमबोनि जिउआव दुखु खस्थ'खौ सानफ्रामबो ओ बिदिनो गावनि फिसा खौ नायनो थाखाय दुखु खस्थ' खालामदों आरो दासिमहालागैबो खालामगासिनो दं। आ जोंनि बिमा बिफा बा बिदा ओ बिदिनो जोंखौ नायनो थाखाय बिदिनो ओ खस्थ' खालामबाय दं आरो ना ‌। सानफ्रामबो फ्रोमबोनि जिउआव बिदिनो आरो ना नोंथां दुखु खस्थ'
दुखु खस्थ' सहायनायनि गेजेरजों सो जायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
दा ओ आंनिफ्राय आं नोंखौ मोनसे सोंदि सोंनो लुुबैदों आरो सोंदि सोंनोबो सोंगोनबो आ माने आंबो बुजायगोन आरो माने दा खोथायानो जाहैबाय बेे बैसागु बैसागु होनोब्ला जों मा बुजियो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां बैसागु बुंङोब्ला जोंनि बे बैस बैसागुआ जाबाय जोंनि बर'फोरनि आंगो फोरबो। ओ जेराव जों बोसोर बोसोराव खनसे फोरबो फालियो। जेराव जों आंगो गावनि आं गो बर' हारिनि फोरबो होननानै जोंङो मिथिनो मोनो आरोना
औ
बैसागो बैसागो दान सफैनायनि सानसे सिगां जोङो मोसौ थुखैयो आरो ना नोंथां
औ मोजौ थुखैयो नोंगौ
औ नोंथां जेराव जोङो न' बां न' बां लिरस्राङो जेराव जोङो फोरबो होनो थाखाय गासैखौबो थाग थियारि खालामना ला ग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां ओ जेराव जोङो ओ सानथाम बारनायनि उनाव जोङो ओ जोंनि रंजालि रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिनाय जायो आरोना नोंथां जोङो ओ गामिनि गामि न'खर न'खर आरो गोजान गोजान जायगायावबो जोङो बैसागो रंजानो थाखाय बा मागिनो थाखाय जों थाङो आर ना नोंथां
औ नंगौ
सुखु सुखु गाैखौबो बावगारनानै ओ आबै आबौ बिदा फंबाय बिनानाव गथ' गथायाइ गाैबो ज' जानानै जोङो ओ
बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ना
औ नोंथां औ फालिनाय जायो
औ
बुंनो थाङोब्ला जोंनि बैसागो फोरबोआ गोदोनिफ्रायनो जों फोरबो आर ना जों एंगार हायो ओ बिदिनो आबै आबौ आबै आबौ आजै आजौमोननि ओनिफ्रायनो जोङो मोनबोखानाय
औ
आङो आखा खालामो जि ओ बे बैसागुआ अरायसम ओ बिब्दिनो फालिलांजाबाय थागोन
औ।
औ नोंथां।
बेनो आरो अ। बुंनो थाङोब्ला आं। आरि बुंनो थाङोब्ला बे बैसागुआ ना जोंनि बर'निनो ओ आंगार हायै मोनसे आंगो फोरबो नङा होमबा।
औ नोंथां औ।
खेबसे फालियो ओ। बोसोर खेबसे फालियो नङा होमबा? बे बोसोराव खेबसे फालिनायनि गेजेरजों बिनो जे बैसागु रंजायिनि सिगाङाव मा फैयो। ओ मोजौ थुखैनाय फैयो नङा होमबा? मोसौ सुखुखांनायनि उनाव सननै सान थाम थानायनि उनाव ओ माननि मानसिनि जायो नङा होमबा? मानसिनि फोरबो बा रंजानाय ओ बे मानसिनि रंजानायाव ओ मा मा आगजु बा दामजुफोरखौ बाहायो नोंथाङा एसे एसे बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ बे दामजुफोरानो जाबाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बायदि बायदि बिदिनो गुबुन गुबुन दं आरो ना। अब्ला नोंथां औ जोंना समाबो जाबाय अब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथ' नोसै नामा नोंथां। नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय।
औ।
बुंनो थांगौ।
दे बिदिब्ला नोंथां नोंथांनि साबायखर थाबाय।
औ नोंथां।